हेल' नों
अ दे खोनादों दे
औ ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ
आङो बर्थमान ओरैनो दोङो सानजौफुनि बेबायदि ओंखाम जाखांबाय जाखांनानै बो बोथोराबो दसे गाज्रिमोन आरो गाज्रिखाय जिरायबाय थादोंमोन आरो बर्थमानाव बोथोरा स्रां जाबाय आरो दायो ओरैनो जिरायगासिनो दङ न'आवनो
औ ओ नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जे आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन ओ नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना
जागोन दे सम होनो हागोन आं बरथ'मान फ्रि दोङो
अब्ला जोंना आयदायानो जादों आबाद बे आबादखौहाय जोङो मा दैज्लां बोथोराव बा मेसें बोथोराव जोङो मा मा आबाद मावनानै ओ दानि आबादारि सुबुं फोर माबोरै जिउ खांलांगासिनो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायज्लायनोसै नामा नोंथां
दे जागोन दे हागोन दे
औ ओ अब्ला नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोनानै होदो
ओम जागोन दे आंहाथ' बेबायदि आबाद मावनायनि मान बेबायदि एक्सपिरियेन्स एबा अभिगथाबो गैया नाथाय अब्लाबो गुबुननि मावनायफोरफोरखौनो गोबांखौनो आबाद मावनायखौ नुबाय थादों मानो होनबा जोंनि खाथि खालाबो गोबां बेबायदि बिदि आबाद मावबाय थायो आरो गोबाङानो बेबायदि मा होनगोन आग्लाय बिग्लाय हा गैया नाथाय अब्लाबो बिगाब्रै बिगाबा बेफोरबायदि हायावनो मा सिजोन बाय सिजोन गोबां बेबायदि आबाद मावबाय थायो जेरै आबाद होनबाथ' गोबां रोखोमनि आबाद जोङो नुग्रा नङा
औ नंगौ नोंथां
दैज्लां बोथोरनिबो आबाद दोङो मेसें बोथोरनिबो आबाद दोङो नाथाय जायफोरहा दुब्लि हा गैया बिसोरो मा होनो गोरान आबाद गोरान खेथि खालामनानै बिसोर मा गावसोरनि नखरफोरखौ सालायबाय था थादों जेरै मा होनो सिजोन बाय सिजोन गोबां बेबायदि मावजानाय आबादफोर दङ नंना नङा
औ नंगौ नोंथां
फानलु थाइबें बेबायदि जिंखाफोर लाव बेबायदि गोबां बेबायदि आरो गोबाङा बेबायदि वाटारमलनफोर गायो गोबां रोखोमनि दां बदि बेफोरखौ गाइायो आरो सोरबाया सिजोन बायदि कबि गायो सोरबाया सिजेन बायदि मुला फैयो सोरबाया सिजेन बायदि बेसर फोयो दा बेफोरदि गोबां बेबायदि रोखोमनि आबाद मावनानै गाव गायनि न'खरखौ आरो गाव गायनि जिबनखो मा होनो माखासे न'खरनि लागल थियालफोरखो मा पुरन खालामबाय थादों आरो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिथांमोननि थांना थानाय राहायाबो मोनसे आबादनि सायावनो बिथांमोना सोनार थानानै न'खर सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो आरो बिथांमोना आबाद मावग्रोनो थाखाय बर्थ'मानाव सिगांनि आबाद मावनायफोर खोनायबाथ' बुहुत बेलेगमोन मानो होनबा सिगाङाव ओरैबायदि मोनसे खस्थ'जों मानसिफ्रा आबाद मावोमोन मा होनो सेखादों हाग्रा दानस्रायग्रोनानै आरो बे दान साफा खालामनानै बेखौ मा बु बुथुमनानै सावनो गोनां साव सावनो गोनां जायोमोन।
ओ
आरो सावखांनानैबो आरो बै समाव मा खालामोमोन खदालजों हाखौ जावख्रुनो गोनां जायोमोन खोननै खोनथामसो। बिनि उनावसो आरो लासै लासै लासैनो गोबां बेबायदि आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनावथ' आरो गोबां बेबायदि इजि प्रसेस फोर दोङो आबाद मावनायनि आरो गोबां बेबायदि
जानो जाथावै हाफोरावबो माखासे साइनटिफिक बेबायदि पद्दतियाव मावनानै गोबांआनो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिथांमोननि बिथांमोना बेबायदि मावनाननो गोबां न'खरखौ सालायदों आरो गथ' गथायफोरखौ बेबायदि मा होन होनगोन बेबायदि फेदेरदों फोलावदों। आरो बर्थ'मानाव जों नुनो मोनो बर्थ'मानाव जिहेथु मावनाय बेबायदिनो गोबां बेबायदि माइफोरखौ मावबाय थादों आरो बेबायदिनो माइफोरनि गेजेरजोंबो गोबां खेथि मावनायनि गेजेरजों जुदिहाय बिथांमोनहा साख'रि गैयाब्लाबो बेबायदि मोनसे मोजां बेबायदि हंस्थापन गैया ब्लाबो जुदि जोङो बायाबा जुदि गोसो मोदोमजों जुदि मावनानै जुदि जोङो परिस्रम खालामोबा जों आबादनिफ्रायबो जिउआव मोनसे साबलम्बि जानो हानायखौ जों मोननो हायो।
अब्ला आंहा बेबायदि इमान बिदि अबिगथा गैया अब्लाबो आं बेसेबांखिनिखौनो होनबाय। बे समाव आङो हास्थायबाय नोंथांनिफ्रायबो माखासे अबिगथाफोरखौ मोनगोन होननानै।
औ थारैनो नोंथां। ओ जों ओ होननानै बुङोब्ला गामि ओनसोल गुदि बा थांना थानायनि राहा लामा जाहैयो नङा होनब्ला नोंथां। ओ दा जोङो ऐ गामि ओनसोलावनो थांना दङ नालाय ओ जोंना गुबैयै थांना थानायनि राहायानो आबादखौनो होननानै बुंजागोन आरो ना। नोंथां ओ जोङो गिबियावनो दैज्लां बोथोराव मा आबादखौ गिबि बा गुदि होननानै बुङो होनब्ला जोंनि ओनसोलथिंजाय माइ आबादखौनो बुंनांगोन आरो ना नोंथां।
उम उम उम।
मानो होनोब्ला जोङो ओ माइनिफ्रायसो मैगं जानानै थांनानै थायो नङा होनबा नोंथां?
उम उम उम
बे माइखौहाय जोङो माबोरै गायो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गिबियावनो जोंना माइ माइ गायनो थाखाय जोलैनानै दोननो दोननाय माइ थाखायो आरोना नोंथां बेखौ माइलि होननानै बुङो बे माइखौ जोङो न'आव दोनखयाबाबो हाथाय बाजारनिफ्राय लानानै फैगोन नङाब्लाबो नुसुंसे सोरनावबाफोर दङब्ला बेखौनो जोङो बायगोन आरो रां होननानै। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ फाथोनि बस्थाफोराव सोनानैहाय ओ फुख्रियाव बा दैमाफोराव सोमनानै दोनगोन। साननै बा सानथामनि थाखाय मानो होनोब्ला दुलिफोराव बाख्रिफोराव दोनबाय थायायोब्ला माइया खर खर राननानै थायो नङा हब्ला नोंथां बेनि थाखायनो जोङो बेखौ गुरैयै गुरै जानानै जे दै मोनोब्ला एसेनो दसेनो बा साननै सानथामजोंनो गाजा बेर होनबा नोंथां
उम नंंगौ नंगौ
जोङो थाबैनो गाजा बेरहोनाय बेखौ दैयाव सोमगोन आरो बेनि उनाव साननै सानथामनि उनाव बेखौ बोखांनानैहाय सानसेनि थाखाय बा बे माइयाव थानाय दैखौ रानहोनो थाखाय जोङो हायावल' खबनानै लाइ बिलाइजों बा थालिर बिलाइजों खोबनानै दोनगोन आरो ना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बे माइखौ फोनो थाखायबो जोङो हाखौ हालेवनांगौ नङा हब्ला नोंथां जोङो दानि जुगावथ' गो दिनै बायसा नांगोलजों मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला नङा होमब्ला नोंथां दानि जुगावथ' बिगियान मुगा जाबाय नालाय गायनायनिफ्राय लानानै हानाय नानाय सौनाय बेफोरबायदि सब मेसिनासो मावसै नङा होमब्ला नोंथां दा बेनि थाखायनो जोंनि बिथिंसै न'खर न'खर मोसौ हालुवाखौनो नुनो थांला मानो होनोबा बेथिंजायहाय ट्रेक्टरजोंसो ओ हाखौ हालेवनानैहाय माइ गायो आरो ना नोंथां
उ उम
बेफोरबायदिनो जोंनि बिथिंजाय ट्रेक्टरजोंसो बांसिन हालेवखायो नालाय ट्रेक्टरजों सैथाम हालेवनानै हाखौ फोमोननानै लाबाय जेब्ला ग्लेब ग्लेब हाब्रुवआ मोनबाय अब्ला जोङो बेवहाय बे खोथियाखौहाय थ्रो स्रो सारनानै फोनानै दोनगोन आरोना नोंथां बेनि उनाव से दान बा से खावसे दान जानायनि उनाव बियो गोदोर महराव फैयो नङा होनोमबब्ला नोंथां गेदेर महराव फैयोब्लाथाय बेखौ जोङो फुबाय फुनानै औवानि आरुंजों नङाब्लाबो खासि हाग्राफोरजों खाबाय बेफोरबायदिनो रुवानिफोरखौ लानानै फुगोन आरो दानि जुगावथ' गोदोनि रखम बेफोरबायदि रुवानिफोर सावरि जा जालायनायखौ नुनो मोनला मानो होनबा दानि सुबुंफोरा रां नङाब्ला जेबो खामानिखौनो मावनानै होआ नङा होनब्ला नोंथां बेनिखायनो औ जोङो रुवानिफोरखौ लानानै खोथियाखौ फुगोन आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बे खोथियाखौ गायनो थाखायथ' जोङो आरोखौ फमायनानै लानांगौ जायो जोङो गिबियावनो हाखौ आलि खोनानै दैफोरखौ बबे बबे दुब्लियावहाय दै दङबा बबे दुब्लियावहाय दै गैया बेखौ नायनानै जोङो दै गोनाङाव दै गैयियाव दैखौ सोगोन दै गोनांखौ जोङो आलिखौ खोथेनानै दोनगोन आलिखौ मानो खोयो होननानै बुङोब्ला जे जोङो बबेबा दुब्लियाव दै दं बबेबा दुब्लियाव दै गैया बिदिनि थाखाय खोनाय जायो आरोोना नोंथां बेखौ जोङो बेखौ जोङो खदालजोंनो फैयो खोयो। ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ ट्रेक्टरजोंनो हाखौ हालेवनानै फोमोननानै माइखौ रुवानिफोर लानानै गायनाय जायो आरो ना नोंथां
उम उम उम
बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ गायखांनायनि उनाव द' दानसेनि उनाव जेब्ला फिथाइ थायनानै बिबार बाननानै मोनो अब्ला हानानै बेखौहाय न'आव लाबोनाय जायो आरोना नों
अ ओम ओम
न' लाबोनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ ट्रेक्टरजों नानानै बाख्रिफोराव सोनानै होगोन आरो नोंथां
ओ
औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय बाख्रियाव सोखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो माइ जानो थाखाय माइखौ नांगौ जायोब्ला जों बेखौ साननै सानथामसो सान्दुंङाव लामगोन
तिरपालफोरावहाय बेखौ बस्थायाव सो बस्थायाव बहननानै बा खादाफोरजों बहननानै लामनानै होगोन। जेब्ला रानो अब्ला जोङो बेखौ माइ मिफोराव लांनानै सौहैयो। बेनि उनाव ओ जोंनाथ' बे माइफोरा सयोब्ला माइरं महर मोनखाया नङा होनब्ला नोंथां? ओ जोङो बेखौ ओ सौनानै माइरं आरो गुन्दै बिसोर मोननै लगायनायावहाय मोनगोन। बेनि उनाव आङो बेखौ संख्रिफोरजों मावनानै ओ गोग्गो माइरं माइरं महर मोनबाय बिनि उनाव जोङो बेफोरबायदिनो ओंख्रि संनानै जानो हाबाय ओ जोंनि दा बर'फोरनि गुदि आदार बा गाहाय जाग्रा आदारानो जादों माइ माइरं माइरंनिफ्राय ज मान मा होनबा
ओम ओम
जाबाय नालाय जोंना माइरं गैयाबाबा माइ गैयाबा जोङो थांनानै थानो हानाय नङा आरो बेखौ ओंखाम जानो हाया नङा होनोमब्ला नोंथां बेनि थाखायनो जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय गोबां मैगं थाइगंफोर गायनाय जायो। जेरै नोंथाङा बुंलांबाय सिंखा भल ओ
ओम
जोगोनार पानिलाव बेफोरबायदिनो खोब गोबां बिबांनि पटल खुन्द्रि बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जोंनि बिथिंनि गायनाय जायो आरो नोंथां
अ अ अ अ
बेफोरखौ म गायो होननानै बुङोब्ला बेफोरखौ गायनो थाखायथ' जोंनो बेफोरबायदि माइ गायनायाव जे एसेबां दै नांगौ एसेबां दैनि गोनांथि जाया ओ बेनि थाखायनो जोङो बेखौ जोंनि बा गोजौ ओनसोल बेहाय ट्रेक्टरजों खालामायनानै हाखौहाय दुफु खालामना ला लाबाय बा ट्रेक्टरजों जोङो सैथाम हालेवो नङा होमब्ला नोंथां? सैथाम हालेवखांनायनि उनावहाय जोङो हाखौहाय थिग खालामनानै बेवहाय बेरफोरखौ जावनानै होगोन सिस्राफ नङाब्लाबो जोङो जिंखा बहलफोरनि बेनि उनाव जेब्ला बियो देरगोन अब्ला जोङो औवाजोंहाय खुन्था गायनानै बेवहाय मानलि होनानैहाय दिरुंखौ बोनानै होगोन आरोना नोंथां।
औ औ औ।
नोंथाङा दिरुं बोनायखौ माबोरै बोयो मोनथिखागौ जानांगौ मैगं थाइगंफोर गायोब्ला जे मान्थलि होननानै बे अमाजों बोजाब बोजाब खालाङो बा होलाङो आरो जेब्लाबो बिफा बे समाव मानिनो हानाय नख'राव अब्ला जों बेयाव औवा जेंसि होननानै बेखौ साङाआवहाय थिखां होयो। बेफोरबायदिनो नांगौ समाव एम्फौ थैनाय मुलि बा बे बिफाङा मोजां जानायनि हासार बेफोरबायदिनो रासायनारिक हासार बाहायालासिनोबो जोङो अरगेनिक मैगं थाइगं गायनो हायो। बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलथिंजाय सोरबा रासायनारि मुलि बाहायनानै बा रासायनारि हासार बाहायनानै रांखावरि खामायो बा खायसेया न'आवल' जानो था